हेलव नोंथां?
औ नोंथां, औ नोंथां खोनादों।
होनब्ला नोंथाङा दा मा खालामगासिनो?
अ आं बिदिनो दङ नोंथां।
होमब्ला नोंथाङा दसे सावरायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां।
होमब्ला नोंथाङा नोंथां मिथिनाय बर'फोरनि दोरोङारि ओंख्रि सो- सोमोन्दै एसे फोरमायनानै होदो नामा?
औ नोंथां ओ-ओ जोंनि दोरोङारि ओंख्रि ना नोंथां?
औ
औ जोंनि दोरोङारि ओंख्रि होननानै बुङोब्ला जोंहा माखासे गोबांथार ओंख्रिफोर दङ ओ जोङो बेबायदिनो माखासेखौ जोङो जि आइ टेक बो मोननो हादों। जेरैहाय अनला ओंख्रि नाफाम बाथोन नङा होमबा नोंथां आरो बेबायदिनो नारजि ओंख्रि आरो गुबुन गुबुन ओंख्रिफोरा जोंहा जोंनि बर' हारिनि गोदो गोदायनिफ्रायनो जाबो जानाय जोंहा मख'जाथाव दोरोङारि ओंख्रि नङा होमबा नोंथां? जेरैहाय जोङो ओ आङो दा नोंथांनो जे जोंनि बर'नि दोरोङारि ओंख्रि अनला ओंख्रिनि सा- सोमोन्दैनो फोरमायनोसै नोंथां। जोंहा अनला ओंख्रिया जाहैबाय मोनसे बर'नि दोरोङारि ओंख्रि दा बेखौ जोङो गुबैयै माइरंनिफ्रायनो बानायो होननानै बुंजायो। जे जोङो अनला ओंख्रिखौ बानायनो थाखाय बा संनो थाखाय जोंनो गिबियाव खारदैखौ नांगोरबो जायो दा बै खारदैखौ बबेनिफ्राय मोनो होननानै बुङोबा जोङो खारदैआ जाहैबाय जोंहा थालिर बिखं बा थालिर बिलाइ बेफोरनि गोरान ना फोराननानै जोङो बेखौ सावनानै हाथ'फ्ला बानायोब्ला बेखौनो दैजोंल' थगायनानै जोङो मोजाङै गोहोयोब्ला एबा सरोब्ला जोङो खारदैखौ मोननाय जायो दा बेबायदिनो जोङो आरोबाव गुबुन गुबुन रोखोमैबो मोनबावनो हायो जेरैहाय जोङो बेसर जिगाब एबा सिबिं जिगाब बेफोरखौ जोङो सावनानै हाथ'फ्ला खालामनानै बेफोरखौ दैजों लगायनानै बा गलायनानै जोङो गोहोयोबा जोङो मा खारदै मोननाय जायो आरो दा बैफोर जे सावनाय हाथ'फ्ला बेखौ जोङो गोबाव सम बाहायनो थाखाय दैजों सारस्रोनानै फिथर खालामनानै दोननायबो जायो आरो बेखौ जाहाथे गोबाव सम बाहायनो हायो। बेबायदिनो जोङो खारदैखौ मोननो हायो। दा जोंनो अनला ओंख्रि संनायाव जोंहा खारदैनि गोनांथि जायो। आरो जोंहा अनला ओंख्रि संनो थाखाय जे खारदैखौ गिबियावनो जोङो सं गारनानै लाग्रोनो नांगौ आरो बेबायदिनो जोङो जे एखमबा समाव खारदै गैया बेफोरबायदिबो जायो दा बै समाव जोङो बाजार एबा हाथाइनिफ्राय मोननाय जे जाजाग्रा सदा बेखौ जोङो बाहायनायबो जायो बेबायदिनो जोङो अनला ओंख्रि संनो थाखाय अनखौ गिबियाव देनानै लाग्रोनांगौ। दा बे अनखौ माबोरै मोनो होननानै बुङोबा जोंनि जे जाग्रा माइरं बेखौ जोङो सोमनानै दै सर' होनानै जोङो बेखौ देनाय जायो। दा बै देनानै जोङो जे माइरंनिफ्राय गुन्दै ओंखारनाय बेखौनो जोङो अन गुन्दै होननाय जायो। दा बे अन गुन्दैखौनो जोङो अनला ओंख्रि संनो जेन'बा जोङो अनलाखौथ' जोङो गोबां रोखोमै जानो हायो नालाय। बेबायदिनो आङो नोंथांनो दाउ बेदरजों संनाय बेनि खौ खिन्थानोसै जेरैहाय जोङो दाउ बेदरजों अनला संनोब्ला जोङो गिबियावनो दाउ बेदरखौ एवथुमनानै दोनग्रोनो नांगौ। बेबायदिनो एवथुमखांनानै जोङो सारायाव थाव सेर फिननानै बेबायदिनो बानलु सामब्राम बेफोरखौ हरनानै जोङो एवथुमनानै बेयाव दै होनो नांगौ आरो बेबायदिनो जोङो बेयाव खाददैखौ हरनो हायो दैखौ मोजाङै गोदौ होनोनानै आरो जोङो खाददैखौ अन होखांनायनि उनावबो हरनो हायो दा खाददै होखांनानै जोङो मोजाङै गोदौ होनोनो नांगौ। दा बेनिफ्राय जोङो अन होनाय समाव बेखौ मिथिनानै लानांगौ जे जाहाथे बै अनफोरा लाद्रा जानानै जे फिथर जाया बेनिखायनो जोङो अनखौ मिहि मिहि बा जोङो मोजाङै सिफ्रुनानै हरनो नांगौ। फ्रि फ्रि हरनो नांगौ दा बेबायदिनो बे हरनाय समाव जोङो खोस्लिजों ओ एरबाय थानो नांगौ जाहाथे लाद्रा जानानै जोंहा बिथिर जाया अनला ओंख्रिया आरो खायफाखौ आथिखालाव नुनो मोनो जे बे अनखौ गिबियावनो दैजों लगायनानै जोङो गलायनानै लाग्रोनाय जायो बिनि उनाव हरनाय जायो अब्ला बेयाव अनफोरा लाद्रा जानायनि चान्स खम थायो आरो। दा बेबायदिनो अनलाखौ म बा अनखौ हरखांनानै जोङो माखासे सम गोबाव गोदौ होनाय जायो। बेबायदिनो बिनि उनाव जोङो जे दाउ बेदर एवथ्रुमनानै दोननाय बेखौ होसननो नांगौ बेनिफ्राय माखासे समबाव आरो गोबां जोंहा मोजां जे जोंनि नांगौ सेबां जखासिम जोङो गोदौ होनोनानै जब होनो नांगौ। बेबायदिनो बिनि उनाव माखासे जोङो मस्ला हारिनिलाइ लाइफांफोर बेखौ हरनाय जायो आरो बेबायदिनो मस्ला हारिनि लाइफांफोरखौ हरखांनानै जोङो माखासे सम गोदौहोबावनानै जोङो बेखौ ओ साखिनाय जायो साखिनाय होननानै बुङोबा बे ओंख्रियाव माखासे संख्रि बानलु बा माखासे जोंनि थावनायफोरा थि जादोंना जायाखै बेखौ नायनो थाखाय जोङो जानायनाय जायो। बेखौनो साखिनाय होननानै बुङो। बिनि उनाव जोङो नांगौ बिबांनि जबहोनानै जोङो अनला ओंख्रिखौ खांनानै जानाय जायो आरो नोंथाङा आरो बेबायदिनो जोंहा गोबां दोरोङारि ओंख्रि फोर दंबावो ओ जेरै नाफाम बाथोन नाफाम बाथोनाबो जोंनि मोनसे बर'नि दोरोङारि ओंख्रि। दा बेखौ जोङो जि आइटेकबो मोननो हाखाबाय दा बे नाफाम बाथोनखौ बबेनिफ्राय ओमफ्राय मोनो होननानै बुङोबाथ' जोङो ओरैनो मिथिखायो जों साफ्रोमबो जे जोङो ना गोरान ना ना गोरानखौ जोङो थास'जों लोगोसे देग्लिनानै भयाम बा हासुंफोराव जोङो सोनानै दोननाय जायो। दा बेबायदिनो जोङो सोनानै दोननानै माखासे समनि उनाव जोङो बेखौ ओ बख'नानै जानाय जायो आरो बेबायदिनो नाफाम बाथोनखौ माबोरै सङो होननानै बुङोबा जोङो सारायाव थाव गुदुं खालामनानै थाव संख्रि ओ बानलु आरो सामब्राम बेखौ होनानै जोङो एवथुमनो नांगौ बेनि उनाव नाफामखौ हरनो नांगौ दा बेबायदिनो माखासे सम जोङो एरखांनानै बा एवनानै जोङो बेयाव दै होनो नांगौ दा बै दै होखांनानै जोङो माखासे सम मोजाङै गोदौहोनो नांगौ ग्लब ग्लब आरो बेबायदिनो गोदौनानै गोदौखांनायनि उनाव जोङो माखासे मस्ला हारिनि लाइफांखौ हरनाय जायो आरो। थां बेनि उनावनो जोङो थिग बेबायदिनो आरोबाव जोंनि जे साखिनाय खान्थि बेखौ बाहायनाय जायो। दा जोङो बेयाव संख्रि बा बानलुफोरा थि जादोंना जायाखै? बेनि थाखाय जोङो साखिनानै जोङो बेखौ खांनाय जा जायो आरो नोंथां। दा बेनोसै आंनि नोंथांनो जोंनि बर'नि दोरोङारि ओंख्रिनि सोमोन्दै फोरमायनाय‌। दा नोंथाङाबो जोंनि बर'नि माखासे दोरोङारि ओंख्रि बा जाग्रा लोंग्रानि सोमोन्दै फोरमायनो हागोन ना नोंथां?
औ जागोन दे। होब्ला आं नोंथांनो गिबियावनो जोंना बर'फोरनि मा होनो बयनिख्रइबो मुंदांखा मा होनो ओंख्रि नार्जि अमानि सोमोन्दै जागोन ना नोंथा? जोंना मा होनो नारजि ओंख्रिया जोंना बर'नि मोनसे जोबोद मुदांखा आरो गोथाव ओंख्रि नङा होनबा नोंथां? जोंना बे नारजिखौ मोननो थाखाय गिबियावनो जोंना बे नारजि बिलाइखौ जोंना बातों निफ्राय खानानै फोरानफैनांगोन नङा होनबा नोंथां? फाथो बिफांनिफ्राय मोजाङै जोंना देन्था'फोरखौ गारनानै फोराननानै लानायनि उनाव जोंना बे फाथो गोरानखौ जोंना प्लास्टिक बा बस्थाफोराव सोनानै जोंना गोदोथ' अराव ओंखामफ्रङोमोना सिगांनि समाव बा दाबो जायफोर मा जोङो अगदाब दङबा बे ओंखाम अगदाबनि अन जानि ओरै गोजौथिं जोंना मा बस्थाफ्राव खानानै दोननाय जायो आरोना। जाहाथे मा होनो नार्जिआ एसे मोजाङै मा होनो उखुन्दै नांनानै गोमोफोर गाब बेफोर जायो नङा होमबा नोंथां? आरो जेब्ला जों मा होनो जेब्ला नारजि ओंख्रि संनो नागिरो होमब्ला जेनेबा बे बस्थाफोरनिफ्राय मा होनो फाननानै जों मा नार्जिखौ मोजाङै देन्थाब फोरबा एम्फौ साथोफोरबो थायो जोंना नङा होनबा नोंथां? नारजि बिलाइफोर खौ बासिनानै जोंनिया मा जुदि नारजिया गोखाब्ला जोंबा सोरहाबाथ' बांसिन मानसिफ्रा गोखा गोजाखौनो जायो नङा होमबा नोंथांं? गोखा गोदोयावबो जोंना मा खालामो जेनेबा सोरहाबो बाराद्राय गोखा जानो हायाबा एसे गोदै नारजिखौबो होदेरनानै जोंना मा लागायनानै बेखौ मा जायो आरोना। ओमफ्राय बे सिगां मा खालामो जोंना थांनायनायनि सिगां, नारजिखौ जोंना मा एसे गोखा खारनायनिबा एसे मोजाङै मा होनो रुइनायफोरबायदि बा मैलाफोर खारनायनि जोंनामा दैयाव सोमनानै दोनो आरो ना। ओमफ्राय मा होनो बिनि उनाव मोजाङै सुनानै दैनिफ्राय मोजाङै सुबावनानै जोंहा मा होनो एसे मा होनो खारदै एबा मा होनो बेखिं सदा होयै होयै जोंनामा नारजिया जेब्लासिम मा होनो रबा अब्लासिम जोंना मा एवबाय था थानाय जायो आरो ना। सोरबा सोरबा मा होनो जेनेबा थावफोर बा सामब्रामफोर होनानैबो थाव सेरनो हागौमोनसो बिदि सेरलायाबाबो जायो आरोना। जोंनामा जेनेबा डाइरेक्ट जों नारजिखौ थोवआव होबाय बिनि उनाव मा होनो जोंना खारदै बा बेकिं सदा जाग्रा दंना जोंना नोंथां? ओंख्रि संनायाव होग्रा बेखौ होनानै जों नामा एवै एवै जोंनामा बे नारजिखौ जोङो रेबोनानै लानांगौ आरो ना। जोंहा मा जेब्लाना बियो मा होनो एसे मोजाङै रेबगोन जोंना खारै होनानै एरो होनबासो मा एसे नांगौ जखानि जोङो मा दैखौ होनानै लानांगौ नङा होनबा नों मानो होनबा जोंना नारजि एफाग्राथ' गैया नालाय जोंना, एसे दैफोरखौ एसे नांगौ ज जखानि होनांगौ जायो‌। आरो जोंना एसे गोबाव लायो नारजिया जुदि जोंना खारदै बेखिं सदाखौ नाङोब्ला जों दसेनो मोनो मोननाया होमबाबो जोङो मा मोजाङै एरखांनायनि उनाव बेखिं सदा जों बा खारदैखौ जों बेफोरखौ नांथारगोन आरो ना जोंना नारजि ओंख्रिया जानो थाखाय नङाबा जोंना नारजि ओंख्रिया गेब्लेनाय नङा आरोना गांलाब गांथाब जागोन। बेबायदि मोजां जखानानि मा होनो नांगौ जखानि खारै एबा बेकिं सदाखौ होनानै जोङो मोजाङै एवनानै लाना दै होनानै बेखौ गोदौ होनोनांगोन आरो ना जोंना आरोबाव फासे मा जों जेरै बेदर होगोन होन्दोंना अमा बेदरफोरसे जायोनो जोंना बांसिन गोथाव जायोना ओरैनो गोजाबाबो जों माने थावा आरोना बारा जेनेबा सयाबिनफोरजोंबो जाजायो होमबाबो गोथाव जाया आरोना जोंना अमा बेदरफोरजों बायदि जों बेबायदिनो फारसेथिं जेनेबा सारायफोरथिं जोङो मोजाङै थाव सेरनानै सामब्राम गोजा, गुफुर, बानलु, मस्ला होनानै मा होनो आरो जेनेबा जायफ्रा जेनेबा गावबा गाव न'फ्राव मा मा मस्ला बाहायो जोबा जानो हा यो बेफोरखौ मा होनो बेफोरखौ मा होनो लाखाजोबनानै दैनानै लानानै बा रेडि खालामनानै ला। खाजोबनानै जोंना मा थाक थियारि खालामना लाखांनायनि उनाव जोंना मा बेदरखौ मोजाङै सुनानै एवफ्रामनानै लानांगोन आरो ना जोंना एसे फ्राम फ्राम जाजासे जोंना एवनानै लानांगोन बिनि उनावहा मा होनो जोंना जेब्ला बै जों थौआव नार्जि संनानै लादोंमोन ना बे नारजिया जोंना जेब्ला रुइ मानो होनोमब्ला जोंहा बेखौ मा सागं साननांगौ आरो। नङा होमबा नोंथां? जोंना बे सागंआ माबारै जायो? जोंना औवाफोरनि बानायनाय जायो नङा होमबा नोंथां? औवा जेनेबा एसे गोलावखौनानै बे औवायाव मा जोंना आरो फिसा फिसा मानसि मा होनो ओरै माबा जेनेबा बै साजानाय बायदि मोन मोननै मा होनो मोननै बा मोनसे माबा गन फिसा फिसा आरो मा होनो थुप्लंनानै होबावनाय जायो आरोना बेयाव थुनानै जेनेबा माबोरै जेनेबा साबाथाय बै नारजिया गेब्लेगोन बेबायदि मोनसे दाथायनि महरनि बानायना लानाय जायो आरोना जेनबा औवानि बेखौनो जोंना मा सागं होनो आरो ना। बेजों जोंहा मोजाङै जेब्ला नारजिया मा होनो गेब्लेेजासे जोंहा सानानै लानांगोन आरो ना। जेब्ला नार्जिआ जोंना रुयो जोंना रुयियाव सानाङा दे जेब्ला नारजिया माने जोंना रुइगोन गेब्लेगोन होनबासो जोंना मा सागं सानांगौ आरो ना सागं साना लानांगौ जेब्ला सागं सानानै मोजाङै दोलो दोलो गेब्लेगोन होनोमबा जोंहा बैथिं फारसेथिं जोंहा मा अमा बेदर एवनानै लादोंमोन। नङा होमबा नोंथां? अमा बेदरा जोंहा जेब्ला फ्राम फ्राम जागोन होनोमब्ला जोंहा बेयाव हरनांगोन आरोना बे बायदिनो जोङो जेब्ला मा होनो अमानि एवनाया जोंहा जागोन होनब्ला जोङो बै नार्जि जियाव हरनो हागोन आरो ना जोंहा बे बायदिनो बेदर होखांनायनि उनावबो जोंहा मा मोजां जेब्ला मा होनो बेदर मोनसान्दि जोंहा मोजाङै एसे गोबावै संबावनांगोन आरोना। जेब्ला जोंना मा होनो बे बायदिनो सङै सङै जोंना मा होनो बेदर बा ओंख्रिया जोंना मोननाय थासारियाव फैगोन होनब्ला जोंहा बेखौ साखिनाय साखिनायनानै जोंना संख्रि बानलुफोर नांदोंना नाङाखै नङा होमबा नोंथां एसे? आरो जोंना बे बायदिनो माखासे मोदोमग्रा बिलाइफोरबो होनो हायो जोंहा गंगार दुन्दिया फोर बा दुन्दिया जोंहा बे दुन्दिया थायोना बेफोरखौ होनानै जोंहा मा संख्रि साखिनानै खांनाय जायो आरोना। ओमफ्राय मा होनो? बे बायदिनो जोंनिया नारजि ओंख्रिया जायो आरोना। अब्ला नोंथाङा मिथिबायनाा? नारजि ओंख्रिखौ बोरै सङो मिथिनो हाबाय नङा होमबा नोंथां? आरो बिनि उनाव मा जों बर'फोरनि मोनसे ओंख्रि दंबावो जोंहा साम' सबाय नङा होमब्ला नोंथां? जोंना साम' सबाय संनो थाखाय जोंना साम'खौनो नांग्रगोन नङा होमबा नोंथां? जोंहा साम'खौ गिबियाव मा होनो दैमा दङब्ला जोंहा दैमाफोरनिफ्रायबो खननानै लायनो हायो नङा होमबा नोंथां? आरो मा होनो जुदि जोंना दैमा गैयाब्ला जोङो दाना हाथाय बाजारफ्राव